खोनादों ना नोंथाङा? ओ ओ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङालाय?
जाथ'वाखैनो र' जानायालाय
अ अ
नों जाखांबाय?
ओ जोंहाथ' संथ'वाखैनो दासिमबो
औ औ
नोंथाङा माने फ्रि ना दा जेनेबा? आं नोंथांजों माने मोनसे माने आयदानि सायावसो रायलायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन
औ रायलायजागोन दे। औ
आ नोंथांजों माने मा होनो थास' बिफांनि बागै रालायजागोन ना?
औ जागोन दे जागोन दे जागोन।
ओ ओ मा होनो थास' बिफांखौथ' नोंथाङा सिनायखायो नङा होमबा? मिन्थिखायोबो ओ ओ दाथ' आरो बे थास' बिबारनि जानायनि टाइमबो नोंथाङा माने बुंनो हागोन नामा? थास'नि बबे माबाया माने पार्टसखौ जानानै मोजां मोनो माने।
थास'नि पार्कखौस' आंङो गासिखौबो जानानै गोथाव मोनो। थाय बांसिन ओमफ्राय थास' बिबार दा दा सिजोन खौ आं बांसिन गोथाव मोननाय जायो आरोना।
ओ ओ।
आंबो थास' बिबारखौनो बांसिन माने मोजांसिन मोननाय जायो ओरैनो माजों मोजां मोनो नोंथाङा जेनेबा नाजों ना बेदरफोरजों?
जायोबाथ' अमाजों बांसिन गोथाव मोनो आंङो।
ओ ओ आंबो।
औ औ।
ओ थास'आथ' गासै पार्टसानो बाहाय जाजोबो। माने जाजोब जायो ओं ओं। बे थास'नि बिसंखौबोथ' जानाय जायो। ओमफ्राय बेनि उनाव देन्थाखो मा होनो जानाय जायोना बिदिनो नोंसोरनिथिंबो जायोना बे थास'नि देन्थाखौ थास' गोसोमनि देन्थाखौहाय।
औ जायो औ।
अ अ। ओमफ्राय बिनि उनाव बिबार खौबोथ' जान ओमफ्राय थास' आथिंखौबोथ' जायो बेदरखौ खौबोथ' जायो ओं। नोंसा ओ नोंथांमोननिखि जेनेबा बिदि थास' जेनेबा थास' बेदरफोरनि बिदि आबाद मावनाय जायो नामा नोंसा नोंथांमोनथिं?
जोंनिथिं बिदि आबाद मावनाय जाया नों
अ। जोंनिथिंबो मावनाया अ अ बिदि मावो नामा न'आव जानोबो? अ
एरैनो
अ जोंनिथिं न' जानोबो थाखाय बिदि थास'नि बिदि आबाद मावनायखौ नुफेरा खै आंङो ओमफ्राय बुंनो हागोन नामा नोंथाङा माबायदि जेनेबा खालामो बे थारुनखौ होनदो ना?
अ बे थारुनजों थास'जों आलदा आलदा जायो ने?
ओ ओ आलदा माने जेनेबा दा थास'आथ' जेनेबा बे हाग्रानि थास' जाहैबाय ओ बे मा बाया जेनेबा जोङो दा थास' बिबार मायबा मायबि जाग्रायाथ' हाग्रानि थास' जाहैबाय बे बे थारुनखौ बुंदों आं। थारुन ना मा होनो बेखौहाय?
औ थारुनानो होनो बेनि बागै फोरमायनांगौ नामा इसे?
अ नोंथांमोननिथिं जुदि नोंसा माने बेखौ आबाद मावोबालाय
औ न'आव जानाय एसे आन्था मावनाय जायो आरो ना
ओम
जेनेबा गिबियावनो बै थास' थारुन जेनेबा जायखौ थारुन होनो
ओ
बेखौ जेनेबा बिदि माबा लाबोनानै गायनो लाबोनानै बेखौ गिबियाव जों हाखौ एवग्रोनांगौ आरो ना
ओ ओ
गायनो थाखाय
ओम
ओमफ्राय हाखौ एउग्रोनानै जोंहा हाखर जावै जावै
ओ
बै जेनेबा थास' फुलिखौ
ओम
बेखौ हाखराव फबनानै दोननांगौ आरो ना।
औ
औ मा बिदिनो बियो देरनानै
अ
उनाव बेखौ गोबाव सम जाबाथाय बेखौ जावनानै बिनि बेदरखौनो जानाय जायो आरोना।
अ
ओमफ्राय बै नोंथांना बै थास'नि देन्थाखौ आरोबाव माव बाहायो बेखौ मिथिगौ नामा?
थास'नि देन्थाखौ आङो मिथिया जिखुनु आङो बिदि जानायखो मिनथियो आरोना।
अ ओमफ्राय बै नोंथाङा नाफामखौ मिथिगौ ना?
अ अ नाफामखौ मोनथि
औ बे नाफाम देनायाव बाहायो नाफाम देनायाव बाहायोना नोंसोर
ओ अ अ बाहायो उम उम
बे थास' देन्थाखौ नाफाम देनायाव होफानाय जायो आरो ना।
ओ ओ ओं
ओं
मा होनो थास'आथ' माने बिदि मा होनो मानसिफोरखौहाय खायसेफोरखौ बे हाजो जायगाफोराव थाग्राफोराथ' थास'नि जेनेबा बहुद आबाद मावनानै जानाय जायो नङा होमबा बिदिनो बिसोरो जेनेबा ओ थास'जोंनो माने बिदिनो गावनि माने नांगौखिनिखो जेनेबा रांफोरखौ बिदिनो बुथुमनानै लायो। खायसे खायसेफोरा ओ बे थास' आबादाबो मोजां जेनेबा मोजाङै मावो बा बिनि उनावथ' नोंथाङाबो नुबोदों खोमा गामिफोराव जेनेबा अमाफोरनि थाखायबो जेनेबा आदार हिसाबै थास' बिफां खौ जेनेबा बाहायनाय जायो।
औ नंगौ।
औ अमायाबो फोराबो माने अमाफोरनि थाखायबो जेनेबा मोजां आरो ना जेनेबा अहुरि जेनेबा बिदि गुन्दैजों बेखौ होफाबाथाय माने अमाफोरखौ थाब देरनाय होननानै नुबोयो आरोना।
औ नंगौ औ।
ओ। नोंथाङा थास'नि बागै मायबा बुंबावनो हागोन नामा आरोबाव?
थास'नि बागैथ'
ओ।
थास' ओरैनो मोनबेसे रोखोमनि दं नोंथां मिथियो ना?
अ आं मोजाङै मोनथिजोबा।
अ थासआवथ' जोंना थास' गुफुर होनो ओमफ्राय गोसोम होनो जोंना बांसिन हाग्रानि थास'खौ।
औ औ औ।
औ ओमफ्राय बै। थास'नि बे गोरलै बिदि मोनसे माबा ओंखारोना।
ओ ओ।
ओमफ्राय बेखौ मा होनो नोंसिनिथिं?
थास' बिसंखौ होनदों ना?
औ औ। थास' बिसंङानो होनो औ।
अ।
थास' बिसंखौ बांसिन माजों जायो नोंसोरथिं।
जोंनिथिंथ' बिदि मा होनो। ना ना गोरानफोरजों। जानाय जायो ना गोरान बिदि। ओमफ्राय माबा होफादेरो बेवहाय। बे न'आव जे गायनानै मोननाय फिसा फिसा बिलाहि जे। औ औ बेजों माने बांसिन। बिथिं गोथाव जासिनो होननानै बुङो आरोना।
औ नंगौ।
उम।
बिनि उनाव थास' आइथिंखौ नोंथांमोननिखि माने नोंथांङा खान्थाल बेगर होनानै जाफेरबायना जाफेराखै।
औ जाफेरबाय जाफेरबाय औ।
बेनि उनाव र
नोंथांमोन बे आरो थास'खौ बाजारफ्राव फानो ना।
औ औ। फानो फानो
उम।
थास' आथिंफोरखौहाय थास' बेदरफोरखौबो बे जाहोननानै फानलाबायो आरोना
औ।
उम।
नोंथां नोंथांजों मोननिथिंबो बे न' खाथि खालाफोराव दंङ ना थास' बिफांङा।
दङ दंनायालाय।
औ ओमफ्राय नोंथांजोंमोनहा जेनेबा न'आवनो खानानै जायो ना जेनेबा बाजारनिफ्राय बायनानै जाफैयो।
आ। बांसिनानो न'निफ्रायनो खानानै जानाय जायो।
औ।
न'निफ्रायनो जेनेबा बेदरफोरखौथ'। बांला बांद्राय बिदि मोननो थाङा नालाय बेदरफोरखौ थास' बेदरखौ बायनानै जानाय जायो। खिन्थु थास' बिसं। फोरखौ ओमफ्राय थास' बे मा होनो आथिं। ओमफ्राय बिबारफोरखौ न'आवनो खानानै जानाय जायो आरोना।
औ औ औ।
औ औ।
ओम बे जोंना थास'आ मोनसे माननाय मोनसे माबा दंना।
ओ ओ ओ दोंङो मान
औ ओमफाय। बे माननायखौ होखारनो जेनेबा मा बाहायनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
आंङो मिथिया दे आं सोंनोसो नायगिरदोंमोन नोंथांनाव बेनि बागै।
अ जेनेबा बे थास' मा मान नालाय गोदोनायाव
अ।
बेखौ मानगा होनो थाखाय जोंना मोनसे एसे गोखै बुस्थु होनाय जायो आरो ना जेरैहाय जोंहा खोरदैबो होजायो
ओ
ओमफ्राय बिदिनो थास' बिबारफोराव जोंहा मैथा होनाय नुयो आरोना
अ अ।
नोंसनिथिं मैथा होगोन ना होआ बिदि थास' बिबाराव
थास' बिबुराव आं मैथा होनानै जोंहा जाफेराखै माने बे थुख्रा खैजोंसो जानाय जायो जोंहा बांसिन ओमफ्राय खारै जायो खारैखौथ' बांद्राय जाया माने आं-आंबो खारै जानानै मोजां मोना गोखैजों संबासो मोजां नाङो। नोंसोरनिथिं मैथा होनानै संनानै अ अ
गोथाव जायो।
गोथाव जायोना
औ औ।
ओं आं जाफेराखै आरो बिदि
औ बिदिनो थास'नि माननायखौ दानगारनो थाखाय जायखिजाया मोनसे गोखै बुस्थु होनाय जायो आरो ना
ओ होनो ओ होयो नोंथाङा थास' बिबारफोर संफेरबायना मालाबाफोर?
औ संबाय संनायाथ'।
अ अ नोंथां होमबा जोंना समाबो जाबाय उम दोन दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ दे जागोन दे औ दे।